जादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङालाय औ मा खालामदों नोंथाङा?
ओ ओरैनो दंङ र नोंथां। दाथ जोंहा अ सम जागोन दे नोंथां
औ अब्ला दे सानैजों दसे आयदानि सायाव रायज्लायलायनोसै औ औ खेराइ आयदानि सायाव रायज्लायनोसै ना मा होनो नोंथां?
जागोन दे नोंथां नोंथाङा जिबायदि बुंनो सानो बेखौनो
आं आंनि फारसेनिफ्राय खेराइनि सोमोन्दै जा मोनथिगौ औ औ बेखौ बुंगोन नोंथांङाबो नोंथांनि बागै जा मिन्थिगौ बेखौ खौ बुंबानो जाबाय आरो नोंथाङा खेराइनि सोमोन्दै जा मोन थिया आं जा मोन्थिगौ बेखौ सानैबो सावराय लायनोसै।
औ जागोन नोंथां।
खेराइ होनना बुङोब्लाथ' जों औ औ जाग गायनोसै आं खेराइ होनना बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिन्थिखायो नङा होमब्ला नोंथां? नोंथाङाबोथ' मोन्थिखागौ खेराइया जाबाय जेनेबा बाथौ धोरोमनि बाथौ धो जानाय मोनसे खेराइ फोरबो जायखौ बुङो खेराइ बाथौ दोरोमारिफोरा बे खेराइ फुजाखौ होनाय जायो मानो होनब्ला बे खेराइ पुजा गैयाब्लानो जोंनि बाथौ दोहोरोमानो जानो हाया।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि बाथौ दोहोरोमनि गाहाय माने पुजा बा आयदा होनाय सानना लानाय जायो नोंथाङा अब्ला खेराइया गिबियाव बोरै जाजेननाय बा माबोरै फैजेननाय मानिफ्राय खेराइ फुजाखौ फालिनाय जादों बा मानिबोदों बेखौ मिथिगौब्ला ए
उम्म उम्म ओ जागोन दा आंथ' एफा मोजाङै बो मिथिद्राया जाखिनि आं माने बुजिनो हादों औ आं जाखिनि मोनथिगौ बेखिनिखौ बुंथो खेराइ होननानै बुंब्ला बर'फो धोरोमनि गुबै गाहाय माबोने खान्थि आरो बे मोनसे।
औ औ बे मोनसे बर हारिनि गुबै गाहाय खान्थि औ बाथौ धोरोमनि औ
जेरै बे खेरायया जोनोम बोरै जानाय होनबाथ जागायजेननाय होननानै बुङोब्ला थ बियो ओ नखरदोंमोन मोनसे बेवहाय बिहामजो मंलि आरो ओ अम जारा फाग्ला
औ औ बिहामजो मंग्लि आरो जारा
औ औ बिसोर सानैजों बिहाव आरो बिहामजोनि सोमोन्दो जानाय औ औ औ बिसोरनि गेजेराव जे दा जारा फाग्लायाथ एसे माने जौबो लोंङोमोन ना
औ औ जुमाय जौ लोंनाय जायोमोन औ
बिमोन आरो माने
औ औ
बेवहाय माने बे न'खराव बिहामजो मग्लिया थानो गोब्राब मोननायलाय बियो बे ननिफ्राय खारखोमा लांदों आरो औ बेयो खारखोमा लांदोंमोन आरो बेननिफ्राय औ बे जेराव बेवहाय बे बिहावा बे बिहामजो मुंलिखौ गोबां नायगिरदोंमोन गोबां दाब-दाब जायगाफोराव नायगिरदोंमोन नाथाय मोननो हायासै औ नाथाय मोनासै आरो बेवहाय बिथाङा माने जारा फाग्लाया मोनसे थांखि लादों जेराव बेयो बिहामजो मंलिखौ मोनफिनगोन होननानै सासे मानि दौरिबा ओ बाथौनि गाहाय ए औ बे बुंदोंमोन आरो बेनि सिगाङाव नों न'खराव गामिनि बा रायजो राजा गोबां सुबुंफोरखौ लिंनानै मोनस बे फुजा हो बा बेनि बेयाव बिहामजो मंग्लिखौ मोनफिननो हागोन होननानै बिनि खोथा लानानै जारा फाख्लाया माने बेखौनो खालामदों आरो जे गामिनि
जाहाथे बिहामजोखौ मोनफिननायनि आसायाव औ
औ बिदि लिंथुमनानै बियो खाम फुं सेरजा जथा गंगोना गोबां दामजु आग्रा आगजु दामै दामै बेयो ओ बेयो मुंलिखौ मोनफिननो माने इसोरनि ओ बाथौनि सेराव थानानै औ बाथौनि सेराव थानानै दामै दामै माने बिहामजो मंलिखौ लिंहरदोंमोन बेवहाय बिहामजो मंग्लिया बेवहायनो मोसा फैदोंमोन आरो
औ औ बिहामजो मुंलिया बे खेराइ बे औ औ दौदिनि जानानै बेहाय
औ बेनिफ्रायनो खेराइआ जोनोम जालांदों आरो जेरै दौदिनि गाहाय खेराइनि जेरै बिदियै खेराइया जोनोम जालांदों!
औ आरोथ खेराइनि देरसि सिन एबा गाहाय होनोब्लाथ दौदिनि खौनो मोनथिनाय जायो नङा होनबा नोंथां जोङो औ बेखौनो दौदिनिखौनो औ औ दौदिनि नङाब्ला जिहेथु खेराइ फुजाया जाफुङा बेखायनो जोङो बेखौ दौदिनि नङाब्ला खेराइ जाया औ खेराइनि गाहाय होननानै दौदिनि खौनो सानना लानाय जायो आरो बिदिनो खेराइया
बुंनायखौ बुंबाय दा नोंथां थाङा फोरमायलायदि एसे खेराइनि बागै बे जोनोमनि उनाव खेराइया माब बोरै जालांनाय म बोरै खेराइाया माबादि दं बेफोरबायदिखौ। फोरमायलांदों।
औ औ खेराइखौथ जोङो गोबां रोखोमै खेराइयाथ गुबुन गुबुन रोखोमनिबो थाबावो जेनेबा आफा बोराइ बाथौनि खेराइ जायखौ बुङो बे खेराइ आफा बोराइ बाथौनि बेयो हराव जायो आरो बिमा फालिनाय एबा औ औ बेखौ बाथौ खेराइ बुंनाय जायो आरो सानाव जायो मोनसे औ बेखौ माइनाव एबा गुनाकार खेराइ बुंनाय जायो औ बेखौ बे माइनाव एबा गुनाकार खेराइ जायखौ बुंनाय जायो। बेयो जों बा नखराव होनाय जायो बेखौ। जेनेबा गं गोदोनि समाव नखर नखर बेराम आज जोर जायोब्ला ओ मानसि दुमसि थैयोब्ला ओ डक्टर अजा बायदिजों नायनानै फाहामनो हायाब्ला बे-बेनि बेरा दामखौ हमनो-हमनानै जेबो जुदि फोरमान मोनाब्ला बेखौ ओ जेनेबा हामहोनो हायाब्ला जोबथियाव जेनेबा बाथौ धोरोमनि सायाव पुजा होनाय जायोमोन। बेखौ माइनाव खेराइ महरै नख खर न'खरावनो गावबा गाव पुजा होनाय जायोमोन। बे पुजाखौ होब्ला जेनेब बा बर'फोरनि न'खराव बा न'खराव जायहा बेराम आजार जादों बिसोरो माने हामो हामो होननानै सानना लानाय जायो औ औ बे मान गैया जायो मोजां जायो बिद बिदि सानना लानाय जायो बेखायनो बे फुजाखौ हराव होनाय जायोमोन। बे खेराइनि नेमखान थिया माने एसे आलादा जायो आरो बे जोंनि आफा बोराइ बाथौनि